हेलौ
औ खोनाबायना
औ खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ
गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय।
औ औ ओ गोजोन मोनाबि बिलिनि नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ औ जागोन जोंना मा होनो
ओ नेट नेटा बारा नाङाखै नामा नोंथां मोजाङै खोनायाखै नोंथांनिखौ हेलौ
आं नोंनिखौ खोनाफैगासिनो नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ?
औ दा खोनाबाय दे ओ दे
औ औ ओ मा होनो जोङो दा न' बांनि सायाव सावरायनो नागिरदों नङा बा आङो र फंनैसो बुंगोनसै दंफां फांसेयावहाय न' होननानै बुङोब ब्ला जों मा बुजियो जेरावनाखि जोङो मा होनो जों जोंनि न'खरनि मानसिफोरजोंहाय जे जे जायगायावहायनोखि जोङो जयै थायो आरो ना। ओमफाय बियो मा होनो बियोहाय बे न' बाङाहाय जोंनो जेरै ओ गुदि गोनांथिफोर जेरै जानाय गाननाय जोमनाय थिग बेबायदिनो न' बाङाबो जोंनि सुबुं जिउआवहाय मोनसे गोनांथार गुदि मुवा आरो ओमफ्राय बेवहाय मा जायो न' न' बाङाहाय जोंनो मा खालामो जोंनो थानो होयो जों खौ ओ माहोनो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो आरो जों मा खालामो गोजोनै थाहैयो आरो आमफाय बियो मा खालाम मो बियो जोंखौ ओ अखा हानाय बिदुं गोजांनाय बारहुंखा आरो माखासे मिथिंगायारि जाथायफोरनिफ्राय बे न'बाङाहाय जोंखौहाय रैखा खालामो आरो ओमफ्राय मा होनो ओ न' न' बां ओ न' होननानै बुङोब्ला जों मा बुजियो बेवहाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि खथा थायो आरो ना माने गुबुन गुबुन खथा थायो आ
औ औ नंगौ नंगौ।
थाग्रा न' ओंखाम संग्रा न' दुगैग्रा न' ओंखाम जाग्रा न' आरो जिरायग्रा न' आरोना बायदि बायदि।
नंगौ
आमफाय मा होनो जों उम-जिखुनु जिखुनु मोनसे खथाखौनो जों माबा मोनसे थांखि लानानै जोङो बानायनाय जायो आरो ना ओमफाय जों मा नुयो ओ जेरै जोङो ओ उन्दुग्रा न'खौ उन्दुनो थाखाय जों बानायो आरो बेजों जोङो मा होनो ओंखाम संग्राखौ ओंखाम संग्रा खथाखौहाय जोङो ओंखाम संनो थाखाय बानायो। दा बेबायदिनो जोङो जेरै जिरायग्रा खथायावहाय जोङो जों आलासिफोर एबा जों न'खरनि गासिबो ओ सोद्रोमाफोर हाय जोंहा ओ मा होनो सम बारनो थाखाय जों जिरायनाय जायो आरोना ओमफफ्राय मा होनो ओ औ न'खौहाय जोङो। माजों माजों बानायो जोङो औवाजोंबो बानायो। इथाजों बानायो हाजों आरो हाजोंबो बानायनाय जायो आरो। आरोना ओमफाय बेवहाय औ जेरावनाखि बे जोङो मा होनो बेयावहाय गासैबो ओ मा होनो न'खरसेनि सोद्रोमाफोराहाय ज' थानाय जायो आरो बेयावनो ज' थानानै मा खालामो दुखु सुखु गासिखौबो सावरायलायो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे गाव गावजों गाव हेफाजाब होलाय लायो आरोना ओमफाय बे ओ दानिया नोंथाङा फंनैसो बुंदों नामा न
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बे नंगौ ओ जों न'खौ ओ मिथिंगायारि जेरै बार अखा सारअन थाय बेफोरबायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो ओ न'खौ न' बां खौ जोङो बानायनाय जायो एबा जोङो न' न'आव थानाय जायो ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां रोखोम खोमनि न' थायो ओ जेरै गोदो गोदायथ' जोंना उम बेबायदि जोंनिया दाथ' गोदान जुग नालाय दाना थिंफोर फैसै ओ गोदो गोदायहाय जोंनि आबै आबौवाहाय ओ थोरिनि एबा जिगाबजोंनो न'फोरखौ गावबा गावनि लुनानै गावबा गाव थायोमोन आरो ओ ओमफ्राय ओ गोदो गो दैमा जोनफोरा बांसिनानो माने हानिथिं गोदोथ' हानि थिं दंमोन नालाय ओ हानि थिंनि न'खौ बानायनानै थायोमोन आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ ओमफ्राय दानियाथ' गोबां फाराग दानिया गोबां रोखोमनि थिंफोर ओंखारसै दाम गोसा दाम कमि थिंफोर ओंखारसै गोबां रंनि गोबां गाबनि माने थिंफोर ओंखारसै दानिया। गोबां दाम दामनि ओंखारसै ओ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव थ' ओ बांसिनानो बिदि पाका न'फोर बांद्राय दानिया नुनाय जाया जोंनि बेफोरबायदि लकेल गामि ओनसोलावहाय बांसिनानो जोंना हानि बा बेराजों औवाजों दुमनाय दानि न'आथ' जोंनि ओ गामि ओनसोलाव जोङो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय टाउननि न'आ एसे आलादा जायो टाउनफोरना ओ टाउनफोरना गोबां माने जागाफोराबो एसे टाउनफोरना बाय आलादा नालाय एसे थेग जायो बिसोरो माने न'नि सायावनो न' माने बिल्डिं थाला ताला बिसोरो न'खौ लुलांबाय बिदि आरो बेखौ जोङो नुनो मोनो टाउन ओनसोलावहाय औ बिदिनो बिसोरो बायदि बायदि माबे सायावसोन बे न' सायावनो बा टयलेट बेबायदि गासै माने खथा खथा माने लुज जुमना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि गामियाव आं नोंथांनाव फंसे सोंनो सानदों नोंथांमोननि गामियावहाय ओ माबेनि न'आ बांसि दं नोंथांमोननि गामियावहाय थोरिनि न'फोर दासिमबो नैबे दा खमसिमबो थोरिनि न'फोर खौ नुनो मोननाय जायो नामा नोंथांमोननि ओनसोल एबा नोंथांमोननि गामियावहाय?
ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' दानि जुगावहाय थोरिनि न'खौ नुनाय जाला बेवहाय जों बांसिन मा होनो इ इथा बायदिसिना जों लुनाय न' नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हानि न' आरो बेजों लोगोसे थिंनि न' बेफोरबायदिखौनो जोङो गलाय गथाय नुनो मोननाय जायो आरोना। औ
औ ओ जोङो उवानि औवानि न' होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो दा औ औवानि न'खौ जोङो औवाजों बेरा जिरनानै जोङो औवाखौ जोङो दुमनानै बेरा दुमनाय जायो आरो न'हाय ओ बेयावहाय जों जोङो न'खौ हाजों लिरनाय जायो। हा एबा बांसिनानो गोबोरखि होनानै लिरनाय जायो। ए नोंथाङा बे न' लिरनायनि बागै न' लिरनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? न'खौ जों मारैहाय लिरो हाब्रुखौ जोङो गोबोरखिजों माबा फैसा खामो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नोंथां।
औ मा होनो हाखौहाय जों हा गुबुन दाबसेनिफ्राय एबा खाथिनिफ्रायहाय जाव लुनानै लाबोनानैहाय बेवहाय दै एसे होनानै मा होनो गोबोरखि लगायनाय जायो आरो ना गोबोरखिजों दै एसे होनानै हाखौ आमथा आमथा खालामनानै खदालजोंहाय जावग्लिनानै आथिंजों गाग्लि नाय जायो आरोना आमफाय बिनिफ्राय थोजों गाग्लोब थांनायनि उनावहाय जोंहा मा होनो अलरेडि जोंना मा होनो न'आहाय जेनेबा औवाजों बे टइमआवहाय दुमनाय जायो आरो। औवा माबा फाटिसिना जिखुनु हग आरोना बेजों माबानायनि मा होनो बानायनायनि सायावहाय जोङो बे हा खौखाय हा गाग्लिनायखौ फुननानै लिरनाय जायो आरोना। बेबायदियैनो दानि न'आहाय औवा आरो हा आरो गोजौआव थुरि एबा थिं एबा बायदिसिनानि गेजेरजोंहाय हानि न'आहाय आबुं जायो आरो। ना ओमफाय आरो मा होनो ओ आङो बुंनो सानबावो जे मा होनो जोङो न'फोरखौहाय गासिबो एखे जाया आरोना सोरबा सोरबा मानसिफोरा फिसा न'आव थायो। आरो सोरबा सोरबा गिदिर न'आव थायो आ रोना औ औ औ खिन्थु जों मा खालामनांगौ फिसा न'आवनो थाया मानो गिदिर न'आवनो थाया मानो जिखुनु जों मा खालामनांगौ न'खौहाय जोङो साखोन सिखोनै लाखोनांगौ जोङो सानफ्रामबो फोसाबनांगौ आरो। ना औ जोङो जोंनि न'खौ साखोन सिखोन लाखियोब्लासो बियो जोंखौहाय बेराम आजारनि रैखा खालामगोन जोंनि देहाखौ गोग्गोआव लाखि गौन आरो जोंखौ थानो थाखाय सान्थिबो खालामनानै होफैगोन आरो। आरोना बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ जों जोंनि न' बां थाग्रा खथ्राखौहाय जोङो सानफ्रोमबो जोङो फोसाबनांगौ आरोना आरो जेनेबा जिनिस बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो जि जायगायाव दो थानांगौ बे जायगायावहाय जोङो थख' थख' दोननाय जानांगौ आ रोना बेबायदि खालामनांगौ आरो औ औ आरो जोंथ' मिथि थायो जोङो सानसे जों गासिबो जेनेबा सुबुं माहारियानो सानाव बाहेरायाव ओंखारालाङो सानाव जों सानससे खामानि मावहैयो मेंनाय मोनो जों जेब्लानाखि न'आव फैयो अब्ला जोङो जों न'आवहाय हो जिरायनो थाखाय जिरायनो थाखाय जोङो मा होनो फैनाय जायो आरो। ओमफाय बेखायनो जों मा ओ बेखायनो जों मा खालामनांगौ औ औ जोङो जेरावखि जोङो माबाया मानो बेराया मानो जेरावखि थाङा मानो जों जेब्लायबो न'आव फैनाय समावहाय जोङो खुसि खुसि मोखां लानानै एबा गोसोआव खुसि लानानैहाय जोङो फैनांगौ आरोना। बेबायदि मा होनो न'आवहाय जोङो बेबायदि दावराव दावसि खालामफैनो नाङा आरोना। ओमफाय बिदिनो मा होनो ओ न'आहाथ' जों बुंखादों सिगाङावनो। गोनांथि गोनांथार गुदि मुवा जायनाखि जोंनो खुसि होयो। मोजां होयो आरो जोंखौ मा होनो ओम जिब जुनार ओ अखा बांखा सान्दुं बायदिसिनानिफाय बियो रैखा खालामो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
आ माहोनो? ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि मा होनो ओ न'खौहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुननाय जायो। जेरै मा होनामोन नोंथाङा? गामि ओनसोलावहाय ओ औवा, दंफां, हा बायदिजों बानायनाय जायो नङा ङा होनबा औ औ थिग बेबायदिनो सोहोर ओनसोलफ्रावहाय जोंहा गिदिर गिदिर मा होनो बिल्डिं नुयो। गोजौ गोजौ आरो बेवहाय जों मा नुनो मोनो? बिसोरखौ ओ एपार्टमेन्ट वाइस थानाय नुनो मोनो आ रोना मानो होनबा बे बिल्दिं सायावनो औ मोनफा मोन फा थाखो थाखो बेवहाय आलदा आलदा न'खर थानाय नुनो नुनो मोनो आरो दानिया ओ बेखिनियावनो जोङो ओ न' बांनि खोथा न' बांनि सायाव रायलायनायखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ ओ नों नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय ओ रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ जों लायरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' सै।
ओ औ।
औ नोंथां।